हेल' आदा
हेलौ
औ आदा खोनादों ना
औ खोनादों
औ आदा आं नोंथांखौ माने फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों जे आङो नोंथांजो दिनै जोंनि बर'नि जि माइ आबाद गायनाय बिनि सायाव माने सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो आदा
औ
नोंथाङा आंजों रायलायनो थाखाय राजि ना
औ राजि
औ आदा आं गुबैयै माने नोंथांनिआव माने गिबि खेबावनो माने जोंनि बर' हारिनि जि माइ आबाद बिनि सायाव माने नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनानै मिथिना लानो लुबैदोंमोन आरो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा औ आदा
बिदिब्ला आं जागायग्रोसै
औ आदा दे जागायदे
माइ आबादनि बागै
औ आदा
माइ आबाद होनबाथ' माइया रोखोमसे गांसो हारिनि लाइफां गोदो गोदायनि बिनो जों आबादखौ मावबोदों ओ बे माइ आबादनि बेनि बिथ'आ फिसा गुरै आरो मुथाम मब्रैसो गोजौ जायोओ माइनि बिफांनि बिलाइया गोलाव गोलाव
औ आदा
माइ बिफांनि बिदाङा बिथौनि गेजेर बाहागोनिफ्राय सायाव जौखोलाङो आरो माइ बिदां महरै ओंखारो दांसे माइ बिदाङाव थामजौनिफ्राय ब्रैजौहालागै माइ फिथाइ थायो ओ माइ फिथाइया गोथाङाव सोमखोर जायो आरो मोनब्ला सना गाब महर लायो
औ आदा
बेबादिनो जों माइखौ बेबादिनो जोलै आरो गोबां मोननाय जायो गु बेबादिनो माइखौ जों बुहुमनि गुदुं बारहावा थानाय ओनसोलफोराव माइ आबादखौ
औ
माइखौ बांसिनै बेबादिनो भारत ब्रह्म श्रीलंका चिन आरो इजि हादरफोराव दिहुनन्नाय जायो
औ आदा
बेदि बेबायदिनो बोथोरखौ लानानै आबाद मावनाया मावनायलाय जोंनि आसामाव गुबैयै मोननै जोलैनि माइ नुनो मोनो बेफोर फारियै आसु आरो माइसालि
औ
आसुमाइनि मादाव खरमा इखरि बांला बायदिफ्रानो गाहाय। ओ माइसालि माइनि मादाव बासुमति जया खुसा आइजं जोसा आरो माइब्रा बायदियानो मख'जाथाव। ओ दा बेफोर माइखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा ज' ज'यै बयबो ओ मोसौ मोसौ हालुवाजों हालेवनानै जयो बयबो माइखौ गायबोदों
औ
बेबादिनो आं आबाद मावनाय नेमखौ एसे बुंनोसै आसु माइखौ बोरिबा दै गैयै सम फागुन सैथ्र' दानाव हाखौ एवना लानाय जायो बेयाव गाहायाव हाग्रा दाखोरफोरखौ बोस्रांनानै गारनांगौ नङाब्ला सावगारनांगौ हाया गोमोन जाब्ला माइज्लि माइखौ फोनांगौ रज'ना ब्रै बा इन्सि गोजौ जौब्ला मै बेदा होनांगौ बेनि उनाव माइसा दांना होनांगौ
औ
बेबादिनो लाैनो माइ बिफाङा जौ लांनो आसु माय माइखौ जेठ आसार दानाव हाना दैखांनाय जायो माइखौ मारा होनाय माइ फिथाइखौ फोराननानै सौब्ला माइरं मोनो आसु माइनि माइरङा गोजा आरो गुफुर मोननै रोखोमनि दा माइसालि आबाद मावनायनि बागै बुंसै आं माइसालि माइनि थाखाय नाथाय जेठ आसार दानाव एसे गोजौ ह नायना खोथियाबोनो सायख'ना लानाय जायो खोथिया थिलिखौ हालेवनाय हाब्रु खालाम जुथयै मैजों समान खालामना लानाय जायो खोथिया फोनो माइजलि खौ दैयाव हरथामसो सोमना बोरियाव हरसे बोखांना दोननाय जायो ओ बेबादिनो माइज्लिया गाजा बेरो आरो खोथिया थिलियाव फोहैनाय जायो ओ जिइसे इस्नि सो जौब्ला खोथियाखौ फुनानै हा गोमोनाव लांना गायहैनाय जायो। ओ बेखौ लेवसिया गायनाय बुङो ओ नाथाय खोथियाखौ लांना हा गोमोनाव गुबुंङै गायना दोनथ'योब्ला बेखौ खासिया गायनाय बु बुङो उनाव ओ खासियाखौ फुफिनना गायहैफिनला बेखौ गायगुबै गायनाय बुंनाय जायो। ओ आघोन पुसतानाव माइमा आरो माइसालि माइखौ मोनब्ला हाना लाबोयो आरो मारा होनानै फि फिथाइखौ दिहुनो ओ उनाव सौनानै माइरंबो मोनो ओ बेबाय दिनो ओ माइरंआ मानसिनि गाहाय आदार ओ माइनि फ्राय माइरं सिरा ओंखाम फिथा एन थाब मुरि आरो जौ बानायना दिहुननो हायो। ओ बिनि अनगायैबो अन गुन्दै जिगाब आरो नारा मोनो ओ बिनि खायनो माइनि बानजायनाया जोबोद गेदेर ओ बिनिखायनो गोदो गोदाय बर'फोरा बांसिनैनो माइनि सायावनो आबाद मावनानै जिउ खुंबोदों। ओ दा नोंथाङाबो बे माइ आबादनि बागै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ आदा आंथ' बुंनो थाङोबा नोंथाङा माने माइ आबादखो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माबायदि खालामो माबायदि खालामा नोंथाङाथ' आंनो गुबैयै माने मोजांसिनै माने फोरमायना होबाय आरो मानो होनना बुङोबा दिनै नोंथाङा दिनै मा खोथिया फोनायनिफ्राय बा गायनायनि फ्राय गायनाय बेनि उनाव गायखांनानै जोङो जेरैबायदि बिखौ जोङो न'आव लाबोनानै बेखौ मारा होनायनि उनाव दिनै बे माइखौ दिनै जोङो जानो हायो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आदारबो दिनै मोनोना नोंथाङा माने मोजाङैनो माने फोरमायना होबाय आं जोबोद गोजां गोजोनबाय। दा माइ आबादनि से-सेराव आं माने बुं आं जुदि फोरमायनो थाङोब्ला आङो नुयो जे दिनै जोंनि बर' हारिफोर बर' हारिनि गुबै मानसिफोरा माने माइ आबादाव बांसिनै माने गोसो होयो आरो आदा।
औ
औ जायनि जोङो बुंनो थाङोबा दिनै जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिनि मानसिफोरा माने माइ आबाद खालामनानै दिनै दिनै सामफ्रोमनि जिउखौ खाङो नङा होमबा आदा?
औ नंगौ।
दिनै बांसिनैनो जोंनि बर' हारिया दिनै माइ आबादखौ खालामो दिनै माइ आबादखौ खालामनायजों लोगोसे दिनै बिनि दारैनो दिनै जोंनि बर' हारिफोरा माने सानफ्रोमबोनि जिउखौ माने खांनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो दिनै। माइ गायनायाव माइ गायनायजों लोगोसे दिनै आं बे माइ आबादा खालामनायाव दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे खौसेथिखौ फैयो होननाबो दिनै आं नुदों आर-आरो
औ नंगौ
दा बिनि बागै आं माने एसे फोरमायना होनोसै दिनै जोङो गोदो गोदायनिफ्राय नुबोदों नङा नुबोदों नङा होमबा? दिनै जोंनि आबौ आबैमोननि समनिफ्राय दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै माइ गायनाय समाव दिनै माने सावरि गायनाय होननाय मोनसे दोङो नङा होमबा आदा सावरि गायनाय होननाय मोनसे जों दिनै खोनाबोगासिनो जेराव दिनै गामिनि मानसिफ्रा ज' ज' नांनानै स-स-स-सा-सासे न'खराव माने मोनसे न'खराव थांनानै दिनै ज' ज' गायनानै दिनै बेबायदिनो दिनै गायना फुनानै माने रंजा खुसि माने खौसेथिखो खौसे थि माने दिन्थिया बेखौ नुबोदों आरो आङो सिगांनिफ्राय।
औ
आरो दिनै बे सावरि गायनायफोरा दिनै जोंनि थाखायबो गोबां गोनांथि नङा होमबा दिनै खौसेथिखौबो दिनै बियो खालामनो हायो
औ
आरो दिनै गायनाय फुनायनि बेलायाव आरो बुंनो थाङोबाथ' दिनै जोंनि जोंनि ओ मा होनो बेखौ? जोंनि बर' बिफाफोरा दिनै थांनानै दुब्लियाव दिनै। आलिफोर दानो नङा होमबा आदा?
औ नंगौ।
आलिफोर दानो, आलिफोर दाननायजों लोगोसे दिनै गोबाङैनो दिनै मोसौ हालुवाफोरखौबो दिनै जोंनि बर' बिफाफोरा माने लांनानै दिनै बिथांमोना ओ हाखौ एवहैयो। आरो बेबायदिनो दिनै जोंनि बर' बिमाफोराबो माने दिनै माइखो गायनायखो जों नुनो मोनो आरो।
औ।
दा आदाया दिनै आरोबावसो फोर-फोरमायबावनो हागोन नामा बे माइ आबादनि सायाव?
औ हागोन। ओ नोंबो जे माखासे बुंलांखाबाय बेबादिनो माइ आबाद मावनायाव आलि। फोरबो दानो होननानै ओ नंगौ जोंहा माइ आबाद मावनायाव जोंहा। ओ माइ आबाद मावनो थाखाय आलिनिबो गोनांथि जायो। ओ माइ आबादाव जोंहा दै गोनांथि जायो जायनि। जायजों आलि बानायो ओ। आलि बानायनाया गोनां मानोना जोंहा दैखौ ओ लाखिनो थाखाय आलिया गोनां। थार नङाबा जों दैखौ लाखिनो हाया ओ। दा बेबादिनो गोदो-गोदाय ओ बर'फोरहा। गोदोनिफ्रायनो ओ बयबो ज' जयै-ज' ज'यै खौसेथि। थियै गामिनि बयबो खौसे जालायनानै बेबायदिनो। सोरनियावबा बा सोरनिबा न'खराव ओ ज'यै। मोसौजों हालेवनानै ज'-ज'यै ओ। आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन ओ बयबो बेजों बे खौसेयै हेफाजाब होलायोमोन।
औ।
ओ बेबादिनो ओ खोथिया फुनाय बा। माइ गायनाय बे समावबो बयबो ओ गामिनि आइजोफोर बा। सिख्लाफोर बयबो ज'यै। बेनाव बे बयबो हेफाजाब होलायनानै खोथिया फुनाय बा माइ गायनायखौबो नुयोमोन।
औ आदा।
ओ नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायनाय फैबाय। बर'फोरनियावबो बेफोर सोलायनाया। फैबाय जेरै गोदोनि दिनाव मोसौजों हालेवोमोन नाथाय आथिखालाव। मोसौजों हालेवनायखौ बारा नुबांला ओ आथिखालाव जों। ओ बिगियानारि मुगाजों ओंखारनाय माखासे ट्रेक्टर। बा मिसिन। फोरजोंसो जों बांसिन हालेवनाय जायो आरो माइ गायनायखौबो नुनो मोनसै।
औ आदा नंगौ।
ओ दा गोदोनि दिनाव ओ बेबादिनो ज'- ज'यै। बयबो ओंखारलायनानै खौसे हेफाजाब होलायनानै। ओ सावरि-सावरि बादालि जालाय लायोमोन बिदिनो आबाद। मावनायनि गेजेरजों। आरो बेबादिनो आबाद मावनानै जोबनायावबो जोंहा। माइ गायखांनायनि नामै जांख्रा होननाय मोनसे फोरबो फालियोमोन।
औ नंगौ आदा।
ओ दा बेयावबो बयबो जांख्राखौ ज'-ज' जालायोमोन।
औ नंगौ आदा।
ओ माइआनो। थांना थानायनि गुदि राहा होननानै बुंजायो बर'फोरनि। ओ बर'फोरा बयबो ओंखामखौनो जायो। ओ बे ओंखामखौ जों माइनिफ्रायनो दिहुननाय जायो।
औ।
ओ। दा माइ आबादानो गाहायखाय बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माइ आबाद खुनु मावबोयो बांसिन ओ मा माइ आबादखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा मावो मानोना ओ माइनि गेजेरजोंनो जों गावनि थांना थानायनि ओ जा उदैखौ सुफुंनो थाखाय ओ जिउ हुना लानाय ओंखाम बेखौ माइ आबादजोंनो ओ मोननो हायो ओ बेखिनिखौनो बुंबाय आङो
औ आदा नोंथाङाथ' दा गुबैयै माने गोबां फोरमायबाय आरो बे फोरमायनानै आं मिथिना मोनाबो गोबां गोजोनबाय
औ
दा जोंहाथ' समाबो जाबाय
औ
बेखायनो गुबुन समाव जोङो रायज्लायबावनोसै नामा
औ दे बिदिब्ला
औ दे आदा